हेल औ खोनादों नोंथां
अ खोनादों आंबो नोंथांनिखौ अ नोंथाङा बिदिब्ला आंनियाव ओ मानोबाफोर कल खालामदों नामा नोंथां?
अ टपिकनि सायाव खावरायनो खालामनाय जादो आरो
अ जागोन दे नोंथां ओ नोंथाङा मा टपिकखौ सावरायनो मा टपिक सावरायनो नोंथाङा सावरायनो हागोन आंजों नोंथां
समाव मोनसे आबादनि सायाव सावरायनो सानदों नोंथांजों
अ सावरायनो हागोन दे नोंथां
नोंथांनि ओनसोलाव बे समाव मा मा आबादा जायो आरो बे समाव मा मा आबाद गायनाय जायो?
बे समाव माने नोंथां ओ बे सम माने मा समखौ बुंनाय जादों नोंथाङा दैज्लां बो थोर बा मेसें बोथोर बबे मोनसे बोथोरखौ-ओ बुंनाय जादों मोनसे थि मख एबा मोजां जागोन नोंथां।
औ नै दा सोलिबाय थानाय दैलां बोथोर।
अ गिबियावनो जों बुंनो हायो दैज्लां बोथोराव ओ बरआ मोनसे हाल मावनानै जाग्रा मोनसे हारि बेनिफ्रायनो थांना थानायाव बरफोरनो गिबियावनो माइ आबादखौ ओ नांगौ जायो बिनिखायनो बरफ्रा दैज्लां बो बोथोरनि समाव आ माइ आबादखौ मावनानै जानायखौ नुनो मोनो। आरो बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन आ जानो थाखाय आ मैगं थाइगंनि आबादफोर दैज्लां बोथोराव मावनाय। नुनो मोन जेरै बुंनो थाङोब्ला जोङो खुमब्रा बा जोगोनार। बहल। जिंखा थारुन। आ अलदर बा खांखिखला केरेला फिन्दि लेस्रा मैथा मैथा फा बांगाल बा फाथो ओ जों बैफोरबायदि मैगंखौबो ओ फान्थाव बानलु बेफोरबायदि मैगंखौ जों बरफोरा ओ नआवनो जानो थाखाय आ जानायजों लोगोसे आ नखरनि खरस फिसा फिसा खरसफोर दिहुननो थाखाय जों बैफोर आबाद फोरखौबो आबाद मावनायखौ आ जों दा बा दैज्लां बोथोराव जों नुनो मोनो गिबियावनो बुंनो थाङोब्ला जों माइखौनो मावनाय दैज्लांनि समाव मावनायखौ नुनो मोनो आ जोंनि ओनसोलाव नोंथां माइ आबारखौ ओह आथिखालाव गोबां गोदान गोदान आदबदों बा गुबुन गुबुन ओ बाजारनिफ्राय खारनाय गुबुन गुबुन आ गुबुन गुबुन मुंनि आबाद गुबुन गुबुन मुंनि माइ आबादखौ मावनाय जायो आ बै आइ माइ आबादफोरखौ मावोब्ला जाहाथे आ दखरसे हायावनो बा एस सेल हायावनो जों आबाद मावनानै आ बोसोरनि जानायखौ आ जों दिहुननो हायो आरो बेजों लोगोसे जों बाजाराव आ फाननो हायो बेनि सुबिदा लानानै आ आथिखालाव जोंनि बर आबादारिफ्रा आ दैज्लां बो थोराव आ माइ आबादखौ आ गोबां आ आबाद माइनि माइ आबादखौ जों मावनाय नुनो मोनो ओ जेरै बुंनो थाङोब्ला जों निरन्जना बा आ बगबन्दु ओ आरो बेजों लोगोसे आ फरिमल बा जोंना माइब्रा गोस सोम बा बायसमुथि बा ओ माइ गोजा आ बैफोरबायदि माइफोर खौ जों ओ गायनायखौ जों नुनो मोनो ओ बेफोर थ सिगाङावनो माइ गायनो थाखाय बा माइ आबाद मावनो थाखाय ओ बर' आबादारिफ्रा माइज्लि बा खोथिया बेखौहाय ओ बस थायाव सोनानै बा साराय बा आ बाल्थिं बैफोराव जों सानबा बा सानदहासिमहालागै सोमनानै दोननाय जायो। आरो जेब्ला सानबा बा सानद सिम ओ सोमो अब्ला बियो गाजा बेरखाङो आरो जों फोथायोखि ओ बेगाजा बेरनाया ओ फोनानै दोननाय दुब्लियाव दोनोब्ला बेखौ दाउथु बा दावमा दाउसाया जानो हाया बिनि था खाय जों सानबा बा सानद सिमहालागै सोमनानै गाजा बेरहैनाय जायो आरो गाजा बेरखांनानै गाजा बेरखाङाबा बेखौ ओ दैनिफ्राय बोखांनानै बे खौ आ गुसु हाफ्राव ओ फेनलानानै दोननायखौबो नुनो मोनो आ ओ बेजों लोगोसे थालिर बिलाइजों खोबनानै दोननायखौ नुनो मोनो नोंथां। आरो बेबायदिनो बे खोथियाखौ ओ दखरसे हायाव ओ हाल एवनानै बा हाब्रुजों ओ हाब्रु बानायनानै ओ बे खोथियाखौ सारनानै दोननाय नुनो मोनो बा फोनाय नुनो मोनो। आरो बेबायदिनो जेब्ला आ से दान बा ब्रैजिबा सान जायो अब्ला बे खोथियाखौ ओ फुनायखौ जों नुनो मोनो गायनो थाखाय आरो बेबायदिनो आ बे खोथियाखौ जोंनि गामि ओनसोलाव आइजोफ्रा जयैनो ओंखारलायनानै बा सावरि बा बादालि ओ जालायनायनि गेजेरजों बे खोथियाफोरखौ बोखांनाय बा माइ गायनाय हाबाफारिखौ नुनो मोनो। नाथाय आथिखालाव गोबां बर' आइजोफ्रा गावबा गाव गौ खामानियाव मुखुब थानायलाय ओ जों बायदि रोखोम माइ गायनाय समावबो बा खोथिया फुनाय समावबो जों गोबां ओ बिगियाननि जौगानाय मुगा हिसाबै ओ बे समाव जों गोबां मेसिनफोर ओ माइ गायग्रा मेसिन बा खोथिया फुग्रा मेसिन ओ बैफोरखौ जों बाहायनायखौ नुनो मोनो। आरो बेबायदिनो खोथिया फुखांनानै जों ओ खोथियाखौ साननै जायोब्ला ओ फोमोनखानाय दुब्लियाव जों ओ बे खोथियाफोरखौ गायनाय जायो ओ मानो होनोब्ला खोथिया खौ फुग्रो फुग्रा गायोब्ला जों फोथायोखि ओ खोथियानि गसाखौ जों ओ बोखानो हाया बेनि थाखायनो जों खोथियाखौ ओ फुनानै साननैसो दोनहाबोब्ला दैयाव ओ बे खोथिया गायनाय समाव ओ गसाखौ बोखानो मोजां जायो। बेयो बेबायदि फोथायनायनि गेजेरजों जों ओ ओब खोथियाखौ साननै दोनहाबनाय जायो आरो साननैनि उनाव जों बेखौ ओ बे खोथियाखौ गायनाय जायो। आरो जोबथारनायाव जोंनि बर' नखरनियाव मोनसे ओ माइ गायखांनानै जोबखांनायाव ओ जोंनियाव बर'फोरनि गेजेराव मोनसे फोथाय मा आ मोनसे फाखि बा आ नांगोल जांख्रा होननानै जों जायखौ बुङो। आ बे नांगोल जांख्रा फोरबोबो जोंनि हालामाव बा ओनसोलाव नुनो मोनो। ओ बे फोरबोआव गोबां आ माइ गायखांनायलाय ओ बयबो बा नखरनि बिगोमाया रंजानायनि गेजेरजों ओ माइ गायग्रा सावरि बादालि बिथांमोनखौ लानानै मोनसे ओ पार्टि बा जानाय बादायलाय सरि जानाय हाबाफारि खुंफुङो। बे ओ जानाय हाबा हाफारियाव ओ जों जौ बेदर ओ ओंखाम बायदिसिना जानायफोरखौ जों नुनो मोनो आरो बेबायदिनो गायनानै दोननाय माइआ जेब्ला स्नि दान बा द दान जायो। अब्लाहाय ओ बियो बिबार बारनानै फिथाइ थायो आरो अब्ला जों मोनोब्ला बे माइखौहाय आथिखालाव गोदोनि समाव जों खासिजों हानाय नाय नुयोमोन नाथाय आथिखालाव जों बेफोर माइफोरखौ ओ मेचनजों हानाय बा मेसिनजों मारा होनाय बा मारा नानाय जों बेफोरखौ नुनो मोनो नोंथां। आ बिदिब्ला नोंथां आं बेखिनियावनो दैज्लां बोथोराव मावनाय बा दा समाव मावनाय आबादनि सोमोन्दै बेखिनिखौ बुंनानै ओ नोंथांनिसिम ओ फंनैसो मिथिनो लुबैदों ओ नों नोंथांमोननि ओनसोलावलाय दैज्लां बोथोरनि समाव ओ माइ आबादखौ माबोरै मावनाय जायो आरो मा मा माइफोरखौ ओ मावनाय जायो नोंथाङा ओ एसे गुवारै फोरमायथिनो हागोन ना?
बे समाव ओं बे समाव जोंनियाव बेयाव जोंनि ओनसोलाव माइ आबाद मैगं आबाद जेरै बहल, जिंखा केरेला, बानलु, जोगोनार, थाइबें आरो लोगोसे बायदि बायदि आबादखौ मावनाय जायो आरो लोगोसे बे समाव जिथुनाखि दैज्लां बोथोर बे समाव जोंनि बेयाव माइ आबाद जेरै जय बांला परिमल आसु माइसालि बायदि बायदि आबादखौ मावनाय जायो। जेरै माइ आबाद मावनो थाङोबा गुबुन गुबुन खायसे मानसिया ट्रेक्टरजों हालेवनानै माइखौ गायो आरो गुबुन गुबुन मानसिफोरा गावनि आयदाजों जेरै गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय मोसौ बेफोरबायदि आयदाजों गायो आरो
नंगौ नोंथां। ओ बिनि अनगायैबो नोंथां ओ माइ आबाद मावनायनि गेजेरजों आबादारिफ्रा ओ मोजां रांखान्थि आरजिनो हायो होननानै ओ नोंथाङा सानो नामा बा ओ फोथायो नामा नोंथांनि नुनाय बा मिथिनायनि गेजेरजों नोंथाङा ओ बेखेवनो हागोन बा बुंथिनो हागोन।
ओरैनोथ माइ आबादजों एसे एनै जिथुनाखि नखर सोलिनो आन्था खरस जानो बेफोरबायदिखौलसो आरजिनाय नुनो मोनो। ओरैनो माइ फान्नानैथ इसिबां साक्सेस जानायखौ नुनो मोना। बेनि अनगायै ओम बिनि अनगायै जोङो बुंनो थाङोब्ला। बे बोथोराव माने मैगंखौ मान माने आबादखौ मोनसेल सिस्टेमाव मावना आरो जेरै मैगंनिफ्राय लानानै माइ माने बार मास आबादखौनो मावोबा माने मोजां जायो आरो माने जेरै जोंना मैगं आबादा माने बोसोराव माने मोनथाम मोनब्रै सिजेनसिम गायजायो माइ आबाद दा नाथाय जोंना बोसोराव खनसेल ओं। बेनिखायनो जों माने माइ आबादनि अनगायै जेरै मैगं थाइगंनि आबाद मावोबा। निसय जिउआव साक्सेस जानायनि लामायाव फैयो आरो। नखर सोलिनायनिफ्रायनो लानानै। फिसा फिसौ फोरोंनायनिफ्राय लानानै जानाय लोंनायनिफ्राय फारसेनिफायबो जों मैगं आबाद मावनो थाङोबा बेयाव गोबां रां आरजिनो हायो आरो।
थारैनो नोंथां।
ओं
ओं बे समाव नोंथांनिफ्राय ओ दैज्लां बोथोराव मावनाय ओ माइ आबाद बा मैगं ओ बेनि बागै नोंथांजों गुवार सावरायलायनानै नोंथांनिफ्राय गोबां खोथा मिथिनो हाबाय। ओ बेखिनियावनो नों थां ओ बे आयदानि सायाव सावरायनायखौ ओ दोनथनसै होननानै आं सानबाय आरो
ओं
गोजोन मेनाबिलिनि नोंथांनिसिम साबायखर बावहरनायखौ थाबाय।